अ खोनादोंदा?
खोनादों?
अ खोनादोंना?
अ अ अ खोनाबाय।
औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय
अ अ ओमबा दायो नोंथाङा फ्रि नामा
औ फ्रि फ्रि दा नोंथाङा मा टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों
आं दायो माने ओ जेनेबा आबाद टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो ना आबाद
जागोन जागोन सावराय जागोन
औ ओमबा आं नोंथांनाव ओ सोंसै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेनेबा आबाद होनना बुंबाथ गोबां मावोना होमबा बिनि गेजेराव जेनेबा मा मा रोखोमनि आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मावनाय जायो बेखौनो नोंथाङा ओ एसे बुंदो दे
अ जागोन दे जागोन एक्सुलि दाथ दैलां‌ बोथोर नङा होमबा दाथ गोबां उम माने मानसिफ्रानो माइ गायो खिन्थु जोंनि ओनसोलाव हाय दैज्लांबाबो माइ जायाना मानो होनबा गोरान बाला नालाय जाया ओमफ्राय बाला खाय माने बारा इसिबां बिदि ओ माइ गायनाय जाया गायो गाइाया माने दलहा दलहा जायगाफोराव अब्लाबो बिराद खम गायो जोंनियाव बांसिन गोरान खेथि मावनाय जायो गोजां बोथोरनि जेरै जिंखा बहल लेस्रि बिदिनो ओ थारुन भिन्दि आरो बिदिनो गोखा फालौ बे आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो बेनिनो माखासे जोंनियाव बांसिन आबाद मावबावो थालिर आबादखौ बांसिन मावनाय जायो अ नोंथांनो बेखायनो ओ माने थालिर आबाद मावनाय सोमोन्दै एसे फोरमाय लांनोसै ना मा होनो हेलौ हेलै खोनादोंना हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ खोनादोंना हेलौ दा बे आबादखौ मावनाय जायो आरो मावनानै बिदिनो जोङो बांसिन थालिर मावनाय जायो थालिरखौ जेब्लानो दा मावनानै जों मोजां मोजां प्रफिट मोनो आरो बे प्रफिटखौ मावनो थाखाय जों ओ मोनसे ओ थिरांथा लायो थिरांथायानो जाबाय जोङो हानि गोनांथि जायो आरो हाया जेब्लानोखि थिग जाबाय अब्लानिया मा होनो हाखौ जोङो सिजेल खालामखांनानै बिदिनो थालिर मावनो थाखाय मोनसे ओ हाखर जावनाय जायो बे ओमफ्राय हाखराव थालिरखौ फबनाय जायो हाखर गुदुङाव ओमफ्राय बिदिनो ट्रि मनथ टु मनथ थानानै जेब्लानोखि थालिर गालाव जयो अब्लानोखि जों ओमफ्राय बिदिनो ओ